अ अ खोनादों औ अ दाथ' मोजाङैनो दंथ'यो नों थां
औ थारैनो आरो आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जों बैसागुनि बागै सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों
औ औ औ थारैनो
हागोनना नोंथां।
अ अ सावरायजागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला नोङो एसे ओ मा मा खालामो बैसागुआव एसे फोरमायग्रोनानै होदो।
औ जोङो बैसागोनि सेथि सानाव जोङो फार्स्टआवनो जोङो मोसौखौ थुखैयो मोसौखौ जोङो मा मा बे साथ जों थुखैयो जेनेबा। जोङो ओ बिदिनो लाव फान्थाव दिग्लि गुथि थाराय। बेदि लानानै जोङो मोखौ खौ थुखैयो आरो नोंगौना? औ जोङो फा बैसागोनि सेथि सानखालि मोसौखौ थुखैयो आरो जोङो नैथि सानखालि जोङो मान सि। खौ जोङो गोदोरखौ ओ सिबियो गोदोरनो मान बावो उन्दैखौ ओ सिबियो बिदिनो बैसागो बोथोरखौ ओ सेथिनि थि सानाव जों बिदिनो फालिनाय जायो आरो औ नंगौ।
औ ओमहो बिदिनो। जोङो ओ बैसागुआवहाय ओ गोदान ड्रेस एबा ओम गोदान गोथार सि गाननानै जोङो ओ गोथारै गिदिरफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफ्रा गोदोरनि बोर लानाय बिदिखौ जों नुनो मोननाय। जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ थारैनो।
आरो जों बे दिनावहाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां गोथार सि गाननानै आलारि बाथिबो सावनाय जायो। बिदिनो बैसा सागुनि समावहाय जोङो गुबुन। गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जानाय जायो जेरै बिदिनो फुंखा थालिर फस्ला खान्थाल बायदि बायदि रोखोमनि दिं खिया। बिदि जानायखौ जों नुनो मोननाय। जायो आरो।
ओरैनोथ' जोङो बैसागो बोथोरखौ ओ स्नि दिन स्नि सान फालिनाय जायो नालाय। औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना जों स्नि सानाव। जों मा मा खालामो।
औ हागोन।
औ।
सानाव जोङो ओ फार्स्टआवनो गिबि फार्स्ट बैसागुआवहाय जोङो मोसौखौ ओ मोसौ गुमग्रा लावखार एबा न'नि बिगोमाया मोसौखौ थुखैनो थाखाय। सिखारनानै लाहार फाहार खालामो जेरै हालदि बेखौबो हानानै लायो बिदिनो फान्थाव लाव दिगलि लिटि। आरो थाराय बेफोरखौ जों गासि खौबो जगार खालामनानै ला आरो हां। ओ सारायनिफ्राय एबा खान्थानिफ्राय हांगारखौ हल'नानै जानाय थावजों लगायनानै लायो। बेनि उनावहाय थालिरनि। थालिर बिलाइनि धाराखौहाय जोङो हास'नानै लानानै मोनथाम हास'नानै जमा खानानै बे थाव आरो हांगार लगायनायखौ मोसौनियाव लगायनाय जायो लगायनानै बेनि उनावहाय मोसौखौ जोङो थुखै फुख्रि एबा बिदिनो दैमा बेफोराव जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो जा मैगंफोरजों हानानै लादोंमोन लाव फान्थाव बिदिफोरखौ जोङो सारनानै जे जोंनि मोसौआ बोसोर बोसोर बोसोर लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै जोंनि मोसौआ बारायलांबाय था बिदि होनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो आरो थुखै थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फोथाराव होनानै फैयो हैनानै जेब्ला मोसौ लायनो सम जायो मोनाबिलि बेलासियावहाय अब्ला जोङो मोसौ बो लाबोनानै ओ फागा गोदानजों खायो। खानानै बेवहाय मोसौ मोसौ गलियाव जोङो एसे थगि होनो थाखाय आलारि बाथि सावनो थाखाय जायगाखौ एसे साफा खालामनानै लिरनानै लायो। बेनि उनाव जोङो गय फाथै फाथै आलारि बाथि बुद मुग गासिखौबो होनानै जोङो फुजा खालामो आरो बेनि दिनावहाय आरो बैसागुनि नै थारिखावहाय जे मानसिनि दिन बे दिनावहाय जोङो फुङाव थाबैनो सिखारनानै दुगैनानै जोङो सि गोथार गानो गाननानै आलारि बाथि सावो सावनानै बेनि उनावहाय जोङो उन्दैफ्रा गिदिरफोरनि मा बाबा एबा आबौ आबै बिसोरनि मानखौ जोङो लायो बिदिनो बिदिनो खालामनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बैसागुनि तिन थारिख एबा सारि थारिखनिफ्राय जोंना बैसागु मोसानो थाखाय बयबो जि जोम गोदान जोमनानै एबा ओ गस्ला गोजा फास्रा गोजा जा दख'ना गोमो बिदन बिदिनो दख'ना थावसि गाननानै जोंना बैसागु मोसानो बयबो ओंखारो आरो सेंग्राफोराबो बिदिनो गोथां आर'नाइ गामसा एबा आर'नाइ गोथां गस्ला गुफुर गाननानै जोङो बयबो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानो थाङो। बयबो उन्दै गिदिर ज' जानानै बेनि उनावहाय जोङो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै गामि गामि मो थायो मोसानानै बिदिनो जोङो बैसागुखौ रंजा खुसियै हगार हरनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां ओम बे बेफोरथ' ओ गासिबो रंजाथाव सान नंगौना? औ ओ नोंथाङा ओ खामखौ मानिफ्राय बानायो बेखौ मिथिगौ ना?
खामखौ आंथ' एसे बांद्राय मोजाङै मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायनानै होदो।
औ खामखौ जोङो सिगुन दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ थारैनो।
ओमफाय ओ-नोंथाङा मिथिगौना जे सिफुंखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो?
औवानिफ्राय बानायनाय जायो जोङो।
औ नंगौ आरो जोङो थरखा बे थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नंगौ ना?
औ नंगौ थारैनो। आरो बैसागुआव जोंना जे बैसागुनि समावहाय जानाय लोंनाय आरो रंजानायनि दिन नालाय बिदि समावहाय जोबोर आलासिबो फैयो। अब्ला जोङो बेखौबो सोंनानै। हरनांगौ जायो नों। गौना नोंथां? औ नंगौ औ। आरो गोसोब्ला माब्लाबा जोंबो बिसिनाव ओ- आलासिफोरनावहाय बेरायनो थाङो माब्लाबा।
औ नंगौ।
आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो गोसो जायोब्ला ओ- बिदिनो बेरायनो थाङो लावखार ओंख खाम जानो थाङो आरो।
औ औ। ओ-नोंथाङा मिथिगौना जोङो बैसागो मोसानायाव। दामग्रा देग्रा बा आगजु बेफोरखौ मा मा लानानै जों मोसायो?
औ मिथिगौ नोंथां। बेफोरनो जो-औ हागोन दे ओ बेब बेफोरनो जाहैबाय खाम सेरजा जथा सिफुं हारम'नि गंगोना थर। खा।
औ औ।
बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जोङो दामग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा लानानै जों बैसागुआव रंजानो थांनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ ओ जों बैसागो मोसानो थाङोब्ला। जोङो गाननाय दख'ना ओ- बायदि फास्रा बेफोर बेफोर मा मा गाबनि जायो ओरैनो?
ओरैनो ओ-ब्लाउसाहाय जायो गोजा गाबनि। फास्रायाबो फास याबो जायो गोजा गाबनि। गोजा एबा। गोमो आगर थायो बेवहाय आरो। दख'नायानो। जाहैबाय दख'ना थावसि बे। जाय गोमो खालारनि बेवहायबो गुबुन गुबुन रोख रोखोमनि आगर नुनो मोननाय जायो आरो जोङो।
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो आरो जोङो देलाय मालाय ओ खानायफोरखौबो एसे खाथबनानै एबा फुथा गोजा फुननानै आसान आसान माला गाननानै जोङो समायना देलायनानै बैसागुआव रंजानो थां थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
ओ नोंथाङा मोसानो थांफेरबायना थांफेराखै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ थांफेरबाय नोंथां जोंनियावबो बिदिनो जोंनि हालामावबो बिदिनो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै ओ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानो ओंखारो आरो गामियाव ओं नोंथाङा मि जे जोङो बैसागोनि लास ओ सानखालि जोङो स्नि सानखालि जोङो गासैबो रायजो राजा ज' ज'मा जानानै मा खालामनाय जायो?
औ थारैनो मिथिगौ नोंथां उम जों जे औ हागोन दे जोङो बै बैसागुनि लास्टाआवहाय जे बैसागु रंजाबाय मोसाबाय बे समावहाय बेनि उनावहाय जोङो मोसाखांनायनि उनावहाय बे मोसानानै मोननाय फैसा ए बा माइरंफोरखौ जोङो नांनायखिनि माइरंखौल' लाखिनानै नाङिखिनि माइरंखौ फानहरनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो जयै बयबो लावखार ओंखाम बायदि जानो थाखाय ओ बायदिसिना रोखोम रोखोमनि आलु अमा बेदर दाउ बिदिनो पापर बायदिसिना आरो रोखोमनि मैगं थाइगं बायनानै जोङो ओ बयबो खाजा जानो थाखाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायनानै बयबो गामियैनो ज' जानानै। जोङो खाना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ औ जेरै ओ अमा बेदरफोराव जेरै जोङो बैसागोनि नेम खान्थि बायदि जोङो दिंखिया होयो थालिर फस्ला होयो आरो खुंखा होयो बिदिनो गोखा गोखै होयो नों गौना
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ नंगौ औ। बिदिनो जोङो बैसागो बोथोरखौ खौ ओ रंजा बाजायै हेंगार हरनाय जायो आरो।
औ थारैनो नंगौ। आरो खायफा गामियाव जे बिदिबो दङ जे रायजोनि फुख्रि जथ' थायो नालाय बे रायजोनि फुख्रियावहाय ओ ना हगारनाय थायोना बे फोरथ' रायजोयैनो। थ' जोङो बेफोरखौ बोनानै ओ जयै राननायखौबो नुनो मोनो आरो खायफा गामियाव बिदिनो बयबो बैसागुनि नामै जयै फैसा खांलायलायनानै गामि गंसेहैनो जे ओ खाना जानो थाखाय अमा बायनानै जयै ओंखाम जानायफोरखौ। जों नुनो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ ह। दे बिदिब्ला नोंथां दास समाबो जाबाय जों माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन औ।